अ नोंथां औ नोंथां नोंनियाव मोन- से सोंथि सोंनो सानदों रं नोंथां
औ दे सोंजागोन नोंथां
सोलाव नाहा मैहा नाहा मैहा थाङो ना थाङा ना हमनाय बेफोराव नोंथां नाहा मैहा थांनायाव आगजु जायखौ जोङो आगजु लांफायो मा मा आगजु लांफानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
नोंथां ना ओरैनो ना ना हा ना हा मैहा हमनो थांनायावथ ओरैनो जोङो मेनलि उम उम जेखौ जायखौ उम आइजें एबा ओ जेखाइ बुङो एबा खबाइ बुङो बे मोनथामखौ बा मोन जेखाय आरो खबाइखौ लांथारनांगो जों ना हम थांनायाव नोंथां जेरो जेरै ना हमनो थाखाय जेंगाय एबा जेखाइखौ नांथारगौ आरो ना लानो थाखाय खबाय खौ नांथारगौ ना नोंथां बे बेनि बेनि बेनि था- खायनो आङो ना हमनो थांबा जे- जेखाइखो लाङो आरो खबाय लांनाय जायो नोंथां जेरै जों दैमा दैमा एबा फुख्रि एबा दुब्लियाव ना हमनो थाबा थांबा जोङो ना नाखो गुर जेरै दैमायाव गुरनो थांबा जोङो उम जेंगायजों बांसिन जेंगायजो गुरनाय जायो एबा फख्रि एबा दुब्लियाव दुब्लियाव हमनाय जाबा जों बांसिन जेखायजो जेखाय हम जेखाइजों हमनो लां थाखाय जेखाइखौ बांसिन लांनाय जायो नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो गोबां गोदो गोदाय आ जैआ हिनजावनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय थानाय जायखौ जोङो जेखाइ होनो जेखाइ खबाय लोगोसे लोगोसे ओ खखा बेफोरबायदि जोङो आ सोफोरखौ लानानै नाखो ना हमनो थांनाय जायो लोगोसे ना हमनो थांनायाव जोङो बांसिन जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि जोङो आइजोफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आयजोफोरानो ना हमनायाव बांसिन जोङो दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर ओ फोराव जोङो आइजो बि माहारिफोरखौ ज' ज' थांनानै ना गुरनानै लाबोनाय बेबायदि नुनो मोनदों नोंथां लोगोसे सेनखौ जोंङो औ सेनाबो सेनाबो जोंनि सुबुं माहारिनि ना हमनायनि मोन से गोबां बाखनाय जाथाव मोनसे आगजु बे सेनजों जोंङो ना गु गोबां माने खस्थ' खालामनो गोनां जाया सेनखौ जोङो आलि दंग' एबा आ जाम्फैफोराव जोंङो आलि आलि दोंसे खोनानै गेजेराव एसे गब्लं जेनेबा लामा बेबायदि दोननानै जोंङो खौ सानानै दोन नो हायो। आरो बेयाव सेनखौ सानानै दोनोब्ला जोङो गोबां खस्थ'नि गोनांथि जाया। जाउनाव बेखौ जों हर से सानसे बेबायदि सानानै दोननानै जोंङो। बै नाखौ। खौ जोंङोन बेनिन बेयाव हाबनानै। थानाय नाखौ जों मोन जानो मोनो बेबायदिनो सेन सेना जोंनि थाखाय बिराद माने माने खामानिखौ माने थाबैनो। जोंङो बे सेनजों नाखौ हमनानै। जानो मोननाय जायो आरो गोबां देहानि खस्थ' गोनांथि जाया। लोगोसे आयजोफोरा ना गुरनो थांनायाव गोबां खस्थ'बो जानो गोनां जायो जाउनाव सानदुं सानदुं थायोब्लासो सान सान्दुं थायोब्लासो जोंङो नाखौ बांसिन मोनो। नालाय सानदुं गोसायाव आइजोफोरा जमा जमा ना हम हमनो थाङो ना हमना लाना फैयो बेजों लोगोसे ना फोरखौ जोंङो गोबां मोनोब्ला आइजोफोरा फानोबो। हाथायफोराव फाननानै लांनानै रां आरजिनानै
औ औ नंगौ। हेल' नोंथां हेल'। हेल' नोंथां। हेल'। हेल' नोंथां। हेल'।
खोनादोंना नों।
अ खोनादों नोंथां।
औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव इाहया आइजो माहारिया बांसिन ना हमनायाव बाहागो लाय ना लाया नोंथां
लायो नोंथां जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो थिक बे बेबायदिनो सुबुंफोरा आइजोफोरा नाखौ जोंनि ओनसोल जोंनि जायगा एबा ओनसोल खाथियाव दैमा दं बेहाय उम बेहाय आइजोफोरानो बांसिन ना ग नानै उस उम बांसिन अ नाखो मोनबोला फाननाय एबाओ रांखावरि बुथुमनायाव नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल थिं ओ दैमा दङ होन्दोंमोन ना नों बिथाङा बे दैमायाव मा मा ना खौ मोननाय जायो
इ उम नानि बागै बुंनो थांब्ला सिं ओ इयाव बामिना बामिना खुसिया ओ फिथिख्रि सेंगोरि आरो साम'बो मोननाय जायो नोंथां
आनो नोंथां साम'ओ औ औ औ नोंथां अ जोंनि ओनसोलथिंबो ओ बिदिनो ओ दंग'मोनसे ओ जाम्फै मोनसे दङ नोंथां दैमाथ' ओरै खाथियाव गैया थेवब्लाबो थेवब्लाबो बे दंग'आवनो गोबां ना मोननाय जायो जेरै मागुर सिंगि सिंग्रा बेफोरबायदि सल ना बामिना खुसिया बेफोरबायदि खांख्राय साम' गोबां नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां लोगोसे ओह बै दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोर दै गोदान गोग्लैबा बैसागो बोथोर बोथोराव दैै गोदान गोग्लैबा गोबां ना मावा फिथिख्रि बेफोरखौ जोङो ओ फेरेंगि जायखौ जोङो आस्राबो होनना बुंनाय जायो आ फि रिंगि मोनसे दोङ दस मोन से दोङो बै आस्रा जे ज जों आस्रा जेखौ ओ बांसिनानो हौवा माहारिखौ जोङो लानानै सारनाय नुनो मोनो बे आस्रा जेजों गोबां नाबो फैनायखो जोङो नुनो मोन्दों गेदेर गेदेर ना बेफोरो फैयो आस्रा जेयाव आरो बै ओ फेरेंगियाव फिसा फिसा ना जायखो जोङो फिथिग्रि मावा ना बेफोरो फैनो फैयो आरो गोबां नाबो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा ना हमनायावबो ओ गोबां माने आखाफ फाखा बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथांमोननियावबो‌। औ औ।
जों जोंनिद दैमायावबो ओ सामुखो बांसिन जे दानायखौ मोननाय जायो आरो जोंनि आइजो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनि आइजोफोरा सामु दानायखो हमनानै बाजार। एबा सकाव फाननोन रा रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांना।
औ नोंथ थां साम'आथ। ओ सामु' होनोब्ला नोंथां सामु आबो मोनथाम मोननै मोनब्रै रोख खोमनि बेफोरबायदि आङो। खोनानो मोनो आर ओ नुनो मोनो नोंथां नोंसोरनिथिंजायबो नोंसोरनि ओनसोलाब बो बेबादिनो सामुग गुरलाव सामु' गुसुं। साम' लादाय मोनोना नों
औ नोंगौन मोन थां मोनो। सामु थुमफ्रु सामु। दा नाय बुंनाय जायो जों जेरै। उम सा ओ सामुआ मोनथाम मोन ब्रै गाब उम ओ रोखोमनि दों नालाय सामु थुमफ्रु एबा सामु दानायखौ बांसिन मोननाय जायो जोंनि दैमायाव नोंथां।
औ औ औ नोंथां साम' होनोब्ला। सामुख ओ सामुआ उम ओ सुबुंनि थाखाय मोजां खामानि मावो होननानै आं खोनानो मोन्दों नोंथां माने प्रेक्टिकेलि नुनोबो मोनदों मेग गननि थाखाय मोजां बे सामुख'खौ जायोब्ला ओ। गननि थाखाय मोजां जायो मेगननि पावारा दा जेरै दङब ओरैनो थायो होननायबो मिथिना मोनो नों
उम औ नोंगौ नोंगो। नोंथां। जोंबो सरासनस्रा बेखौ खोनाबोबायथ थाखानाय गोदो गोदायनिफायनो बा आबै आबौआनो खोन्थानाय बुंखानाय खोनाखानाय बेयो नोंथां थारैनो बेयो नंग गौ नोंथां।
औ नोंथां। बेबादिनो जोङो ना हा मैहा थाङोब्ला लांफानाय आगजु जायखौ जोङो जेखाइ खबाइ ओ खखा सेन बे बेखौ जोङो माने लाखिबाय थानांगोन नोंथां जों जेरै दा जोंनि आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो साख्रियाव ला। बेफोरबायदि साख आवला साख्रि मावनायबो सुबुंफोर दङ न'खरफोर दङ आरो गोरिब न'खरफोरबो दङ। आरो गेजेर थाखोनि न'ख न'खरफोरबो दङ बेफोर दा दा जोंनि आथिखाल मुगायावबा ओ बांसिनानो ओ सेंग्रा सिख्ला बेबायदि गथ'फोरखौ ना गुरनो थांनाय ना हमनो थांहोनाय बिमा बिफाफोरा बादा होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनबोगासिनो नोंथां ओ थारैनो जोङो बेफोरखौ बादा होयोब्ला जोंनि उन जेनेरेसनाव जोङो बे फोरबायदि ओ जोंनि हारिमुआवबो जोंनि हारिमु ओ हारिमुजोंनो जों नांफानाय जोंनि मावनाय दांनाय ना हम नाय ओ गानाय फुनाय बे फोरफोरखौ जोङो लांफाबाय थानांगोन नोंथां लोगोसे जोङो जोंनि ना गुरनायाव बाहायनाय सेन खखा खबाय बेफोर गासिखौबो जोङो लांफालांबाय जानांगोन नोंथां। अब्लासो जोंनि नाहा मैहा थांनायाव बाहायनाय आगजु बेब जु जोंनि उन जो जेनेरेसननि गथ'फोरा ओ जेन मिथियो बेनि थाखायनो जोंङो नाफोरखौबो हमनो थांनो होनांगौ गथ'फोर खौबो ओ फरायसालि गैयाब्ला फरायसालि बन्द'ब्ला बेफोरबायदि खामानिफोर बो मावनो होनांगौ नोंथां लोगोसे बै जेखाइ, खबाइ सेन फोरखौ जोंङो आखा खायजोंनो मावनो हायो न'आवनो मोनो जों औवाखौ बे औवा निफ्रायनो जोंङो बानायनो हायो। ओ जेरै खाइनि खामानि जेखाय हेबनाय खबाय हेबनाय दाला हेबनाय धारा हेबनाय सेन हेबनाय बेफोर गासिब खामानिफोरखौ जोंङो जोंनि औ उन गथ'फोरनो जोंङो यिदिन दिन्थिलांबाय थानांगोन नोंथां नंगौना नंङा नोंथां?
नंगौ। थारैनो जोंङो बेफोरखौ नेरसोन हिसाबैसो ला खिबासो बेयो देरसोन हिसाबै थाबाय थागोन नोंथां।
औ औ जोंङो बे खौ जोंङो जोंथ' बेखौ बाब औवाफोरखौ जोंनिया जोंनि ओनसलाव बायलायनो गोनांङानो जाया कारन जोंङो न'आव थायो बिदिनो जोंङो हेबनाय बायदि आखाइनि खामानिफोरखौ ओ सोलोंनानै लायो ब्ला रां खावरिनिबो ओ हेफाजाब मोनो लोगोसे जोंनि मावनाय दांनायाव बाहायनाय आगजु नेरसोन फोराबो जोंना थांनानै थाबाय थागोन। आरो बै ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोराबो ओ अरायजोर माने थांनानै थाबाय थागोन नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दे नोंथां दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।